औ नोंथां।
औ खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा दा ओरैनो दंथ'यो दा ना?
औ नोंथां ओरैनो दंथ'यो ओरैनो जिरायनानसो दङ नै।
औ नोंथाङा दसे सम सोलाबोबा आं नोंजों माने ओ मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो होन्नानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन।
अ अ जागोन दे सावराय जागोन नोंथां। आंबो माने ओरैनोसो दंखायो नालाय।
औ माने आंनि आयदाया जाय बाय ओ जोङो जिहेथुना गामियारि आरो नोगोरारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय। नैबेफोरनि फारागथि माखासे थानाय जानाय नैबेफोरनि फारागथिनिबो मोननैसो खोथा सावरायनो होननानै नोंथांनाव फन खालामनाय जादोंमोन।
औ जागोन दे नोंथां।
औ। ओ जोंहा गामियारि आरो नोगोरारि ओनसोलनि जिउ खुंनाय होनोब्लाथ' गोबां फारागथि जों नुनो मोननाय जायो नङा होमबा नोंथां।
नोंगौ नोंथां गोबां फारागथि दङ।
औ। गिबियावनो आं बुंनो सानो माने सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै आरोना नोंथां
औ औ नोंथां बुंदो दे।
औ। जोंना बुंनो थाङोब्ला नोगोरारि ओनसोलाव माने सुबुं अनजिमाया गोबां थाजायो होननानै गोबां नुनो मोनो आरोना आरो गामियारि ओनसोल सोलाव माने जोङो एसे खम नुनो मोननाय जायो आरो।
औ नोंथां।
औ औ ओ आरो आं गिबियावनो मेन टपिक टपिकखौ बुंग्रोनोसै आङो गिबियावनो
औ जागोन दे नोंथां।
आरो नैथियाव दं जोंना खामानिनि जिउ राहा माने खामानि मावोना नोगोरारि ओनसोलाव आरो आरो मांगा मोनसे दंबावो जोंना सोलोंथाइ। माबायदि सोलोंथायाइ जोङो सुबिदाफ्रा माबायदि माबायदि दङ। नैबेफोरनि सायाव आरो देहा फाहामथाय माने ओ माखासे ओ मेडिकेल बा हस्पिटाल नैफोरनि सायाव सावरायगोन आरो।
औ नोंथां।
आरो जोंना दङ ओ जामुं जानाय मानोना ओ जाबायदि जों नोगोरारि ओनसोलाव माबायदि जायो गामियारि ओनसोलाव माबायदि जायो नै बेफोरनि सायाव ओ सोलोंथाइ नेमखान्थि नैबेफोरनि सायाव सावरायगोन आरो।
औ नोंथां।
औ अब्ला नोंथाङा जेनेबा मा सानो ओ सुबुं अनजिमानि सोमोन्दै नोंथाङा माबायदि सानो
औ नोंथां दाथ' नोंथाङा जिबायदि बुंलांदों जेनेबा गामियारि आरो नोगो नोगोरारिनि बागै।
जेनेबा बिनि फारागथि होननानै बुङोबाथ' सुबुं अनजिमानि बेलायाव गोबां फारागथि थायो जेनेबा दाथ' जों नुनो मोनो नो नोगोरारि जायगाया जेनेबा नोगोरारियावहाय सुबुं अनजिमाया गोबां जायो। जेरावहाय जों थाङोबा। दाथ' नै गासिनिबो माने दाथ' जेबो लांदां फोथारानो गैया बुंजायोना नोंथां? जेरावबो न' दंजोबो नङा होमबा नोंथां।
औ नोंगौ औ।
थायो जेनेबा सोरबाया जागोन जेनेबा सोरबा खामानि मावनो थाखाय थाफैदों। जेनेबा सोरबाया नोगोरारिनि खा बिदि जायो। आरो खायफाया जेनेबा गुबुन गामिनिफ्राय फैनानै जेनेबा गावसिनि जिउखौ खांनो थाखाय खामानि मावनो थाफैयो आमफाय माखासेया जेनेबा बिदिनो सोलोंथाइ लानो थाखाय थाफैयो मानो होनोबा बिदि गोजौ सोलोंथाइ गामियावथ' गैया होनजायोना नोंथां जेनेबा फिसा फिसा फरायसालिफोर थायो नाथाय गोजौ सोलोंथाइ लानो होननानै बुङोबाथ' गामिनिफ्राय मानसिफ्रा सहराव फैथारनाङो नोंथां
दा बिदियाव माने सुबुं अनजिमाया गोबां जायो आरो बुंनो थाङोबा लांदां जायगाखौनो गैया बुंजायो मा नो होनोबा
ओ गोबां मानसि थानायनि जाहोनाव माने न'फोरखौबो जाब जाब गोबां लुनांगौ जायो आरो नोंथां
औ औ गामियारि ओनसोलाव ओमफ्रायायो जोंना न'फ्रा गोजान गोजान जायो आरो ।
नोंगौ नोंथाङा आरो गोबां जायगा लांदां थायो । जेरावहाय सुबुंफोरा गावसिोरनि जिउ खुंलांनो थाखाय जेनेबा ओ आबाद मावनानैबो जालायनो हायो नङा होमबा नोंथां? औ जायगानि जेबो खमियानो गैया नोंथां गामि ओनसोलाव
खामानिनि बेलायाव बुङोब्लाथ' जोंनिया बांसिनानो नोगोरारिफोराव थाग्राफ्रा माने माखासे साख्रि मावनाय आरो माखासे जेनेबा कम्पानिफ्राव थानाय कम्पानिफ्राव खामानि मावनाय बेफार फालांगि मावनाय बेफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो ना ।
औ नोंथां ।
जोंना गामियारि ओनसोलनि खामानिनि बागै रायलायब्ला जोंनाथ' गिबियावनो जायो जोंना माइ गायनाय । आबाद मावनाय बेजों लोगोसे जोंना मै मैगं थाइगं बायदिसिना बेबायदिनो मावनाय दांनाय जों नुनो मोननाय जायो आरो ।
औ नोंथां ।
सोलोंथाइनि बेलायाव बुङोब्ला जोंनिया नोगोरफ्राव माने प्राइभेट कम ओ फरायसालिफोर बा प्राइभेट कलेजफोर जोंना गोबां नुनो मोननाय जायो । गोजौ सोलोंथाइफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना ।
औ नोंथां ।
गामियारि ओनसोलाव माने जोंनिया माने नैबेफोरो बारा सुबिदाया गैया आरोना नोंथां ।
नंगौ नोंथां ।
जेरैबायदि जोंनिया बुंनो थाङोब्ला गामियारि ओनसोलावहाय जोंनिया गोबां बेबा इबिदिनो नांगौ दंबावो माखासे जोंना गेलेनाय सोलोंसालि मोसानाय दामनाय देनायनि सोलोंसालि बेफोरबायदिया जोंनियाव माने नुनो मोननाय जाया । नाथाय टाउन सहर बा नोगोराव जोङो नैफोरखौ गोबांथा जों नुनो मोननाय जाया आरो ना ।
औ नंगौ नोंथां जायनि जाउनाव औ नोंथां माने जायनि गउनाव सुबुंफोरा जायफोर गामिनि बिसोरो माने गोबां माने गथ'फोरा जेनेबा जायहा सोलोंनो गोसो मोसानो गानखौ खननो जेनबा सोलोंथाइ लानो माने बिसोर गथ'फोरा गासैबो माने थांनांगौ जायो आरो नोंथां ।
औ औ । आरो जोंनिया दङ जामुं जानाय जामुं जानाय बुङोब्लाथ' जोंनिया जोङो ओ गामियारि ओनसोलाव जोङो गाव गावनो जोङो खेथि मावनानै जों जाग्राखा नालाय आबाद मावनानै जाग्राख्रा माने जोङो जाखिनि मैगं गोथां फोर नैबेेफोरखौ जों माने ओ गामियारि ओनसोलाव जोङो गाव गावनि न' न'आव थायो नालाय बेफोरखौ जोङो माने ओ थाजा थाजा फ्रेस फ्रेसाव जों मोनजानाय बायदि जायो आरो ना
नंगौ नोंथा ।
औ आरो जोंनिया टाउन सहराव माने जोङो बांसिनानो जोंनि गामियारि ओनसोलनिफ्रायसो लाङो नालाय बांसिन मैगं थाइगंफोरखौ ।
औ ।
माने आरो नो टाउन सहरफ्राव माने नोगोरफोरावहाय जोंनि गामियारि ओनसोलनिल' नङा माने गोबां गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय माने लाना फैनाय जायो आरो ना जेरै ओ माखासे ओ आबाद मावनायफ माने जोंना मेडिसिनफोरबो थानाय जायो मेडिसिन होननानै बानाय नाय जायो मावनाय जायो नै बेफोरखौ माने टाउन सहरफ्राव माने बारा मोजाङै जोङो फ्रेस माल खौ जोङो मोनजानाय जानाया जाया आरोना
औ नोंथां।
औ आरो जोंना बुङोब्ला ओ माखासे बेबायदिनो गोबांथार दंबावो बेवहाय जोंना बारहावा मैला जानायनि सायाव बुङोब्लाथ' जोङो ओ टाउन सहराव गोबां गारि मथर, बा बिफां लाइफांफोरनिबो गोबां खम जायोना नोंथां ।
नंगौ नोंथां बेथ' आरो बुंनो थाङोबा जेनेबा टाउन सहरावथ' मा बारहावानि बागै बुंनो थाङोबा गोबां मा ने गुबुंले आरो नोंथां। दा जेने बा माबा मोनसे दारिमिन बानायोबाबोथ' टाउनावनो बानाय नङा होमबा नों थां एसे सहर खाथियावनो बानायो नोंथां आरो माने आबहावा गुबुंले जानाय होनबा टाउन सहराव बांसिन नुयो आरो नोंथां जों हां लानो थाखायबो माने खस्थ' मोनलाय लायो नोंथां। जेरावहाय माने अबेबा द्रेन दङबा गाज्रि मोनामनाया ना जोंनाव हाबो जों हां लानाय समावहाय नाथाय गामि ओनसोलाव बुंनो थाङोबा गोबां फ्रेस जों बारखौ मोनो आरो नोंथां।
औ औ । सोमखोर समायना बिफां लाइफांजों बुंफबनाय जायोना आरो जोंनिया
दा गामि ओनसोलाव थायोबाथ' जेनेबा गावसोरनो गाव खामानि मावनानै आबाद मावनानै जानो हायो फ्रेस फेस नोंथाङा दहायसो बुंनानै थांबाय जेनेबा
औ।
आरोबाव जों बारहावानि बागै बुङोबाथ' जेनेबा गामि ओनसोलाव बिदि बांद्राय प्लास्टिक बायदिसिनाथ' बाहायनाय जाया नङा होमबा नोंथां?
औ औ औ।
दा बेफोरबायायदियाव माने जोंना एसेबाबो मिथिंगाया एसेबाबो माने साब सिखोन थासि नो आरो नोंथां। जों दैफोरावबो बांद्राय लेथ्रा जानाय नुवा जायनि जाउनाव गामिनि मानसिफ्राथ' खायफा खायफा दैमायाव थांनानैनो गावसिनि जि जोम सुहैलायबावोसो नङा होमबा नों थां दुगै हैैबावोसो दा सहराव फैनानै जुदि नों अबेबा मोनसे दैखौ नायनांगौबाथ' मुगैगोनसो नोंथां जेबायदि लेथ्रा जानानै थायो
मोनामनाय गेसफ्राबो गाज्रि गाज्रि जाथारो ना औ
औ नंगौ नोंथां आरो बेमारसो जागोन बेयाव
औ आरो जोंना दंबावो माने ओ समाजारि जिउ खुंनायनि बागै बुङोबा माने जोंनिया ओ गामियारि ओनसोलाव मा माने जोङो माखासे जा फोरबोफोर दंना जोंनि बर'फोरनि बा जा जाथिनिनो माने गाव गावनि फोरबोफोरखौ माने गामियारि ओनसोलाव जों बांसिन खुंनाय जायो आरो जोंनिया ओ न'खर न'खर माने जोंनिया सहाय होलायनाय नै बेफोरबायदि सावरि दानायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो। नाथाय जोङो नो नोगोरारि ओनसोल बा टाउन सहरफ्राव जों माने नैबेफोरखौ जोङो खोब खम नुनो मोननाय जायो आरो ना मानो होनना बुङोब्ला माने ओ नोगोरारिफ्राव थाग्राफ्रा माने गाव गावनि खामानियाव बयबो बेस्थ' थाजोबबोना नों
नोंगौ नोंथां नंगौ।
माने गाव-गावजों सहाय होलायनायानो मदद होलायनायफ्रा खम जाहैयो।
औ नोंथाङा जेनेबा गामि ओनसोलनि- खौ होननो थाङोबाथ' जों माबा मोनसे फोरबो- फालियोबानो आरो नङाबा अबेबा मोनसे सोरबा अबेबा गंसे न'खरा जुदि खैफोदाव ग- गोलैदोंबा माने जों बयबो ज' ज' थांलायनानै गावनिनो बिदा- फंबाय बिब'-बिनानाव सानलाय लायनाय दं आरो नोंथां।
औ औ।
गुजालायनानै गावनि समखौ एसेबाबो हगारथ'नानै बयबो माने गावजों गोरोबलायनानै थासिनो नोंथां। नाथाय टाउन सहराव बुंनो थाङोबा बयबो माने उम गुबुन गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय फैनानै थाफैनायसो नङा होमबा नोंथां? दा बिदियाव माने गावजों-गाव गोरोबलायनाया खम आरो नोंथाङा आरो बयहाबो गावबा-गावनि खामानि मावनायाव बेस्थ' जानानै थायो नालाय नोंथां।
औ औ नंगौ औ।
दा बिदियाव सोरहा मा खैफोदाव दं बेफोरखौ रावबो थाल लाया आरो नोंथां।
औ ओ आं नोंथांनाव मोनसे सोंथि सोंनि? जेनेबा नोंथाङा ओ गामियारि ओनसोलखौ जेनेबा ओ जिउ खुंलांनायावहाय साबसिन मोनोना नोगोरारि ओनसोलखौ माने जिउ खुंलांनाय बेयाव साबसिन मोनो?
औ नोंथां। दाथ' बुंनो थाङोबा माने मोनहैया मोननैहाबो माने गाज्रिबो दङ मोजांबो दं आरो नोंथां। दा बेफोरथ' जोंनि सायावसो जों बबे मोनसेखौ जेनेबा गनायनानै लागोन। दा बुंनो थाङोबा गामि ओनसोलाव थायोबाथ' जों दहाय रायज्लायखांबाय जेनेबा नोंथां जोङो फ्रेस ओम जेनेबा बारहावा मोनो औ जानाय-लोंनाय मोनो औ जोंनि देहायाबो मोजां थायो नङा होमबा नोंथां आरो नों दाउ
ओ दासो बुंनानै थांबाय जेनेबा गावजों-गाव मदद होलायनाय गोरोबलायनानै थानाय। नङा होमबा नोंथां? दा बेफोरखौ नायोब्ला- थ' गामि ओनसोलाव मोजां आरो नोंथां गोबां मोजां। नाथाय गामि ओनसोलाव जेसे बेसेबांनाखि जौगानाय थानांगौ बे गैयाना नोंथां। दा बिदिनि थाखाय माने जोङो एसे गोलैनानै थानाय बायदि जायो आरो नों- मानो होनबा जोङो गासिबो खारफानांगौ। नङा होमबा नोंथां? जौगानायजों लोगोसे। दाथ' लासै लासै जुगा सोलायलाङो। नङा होमबा नोंथां? दा बिदियाव जुदि जोङो सोलोंथाइ लायाबा जों गामि ओनसोलावनो थाबाय थायोबाबो' जानाय नङाना नोंथां।
नंगौ नंगौ औ।
गोबां सुबिदा जेनेबा टाउन सहराव जोङो नांगौबानो गारि मथरखौ मोनब्रबो। जोङो गोसो जाबानो दसेनो बबेबा जायगायाव थांनांगौबा जों दसेनो सहैनाय जेनेबा ना। आरो जोङो मेडिकेलाव थांनोबाबो दसेनो सहैयो। बाय सोलोंथाइ लाबाबो दसेनो जाबाय। आरो नोंथां जेनेबा दाथ' जोंहा गोबां अनलाइन शपिं जायो। नङा होमबा नोंथां?
औ नंगौ नंगौ औ।
औ दाथ' बेफोराव माने गोबां जौगानाय आरो नोंथां जोङो बबेबा मोनसे दखानाव थांनानै गावनि माल-माथाखौ लायनांगौ जेबो दरखारानो गैया नोंथां। जोङो न'वाव थानानैनो जों अर्डार खालामनानै लाजोबनो हायो। खमैबो टेन मिनिट फिफटिन मिनिट जोंनो